ओ खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांजों माखासे आयदायाव सावरायनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां जोंनियाव एसे अखा हानायनि जा
औ औ औ औ
औ नोंथां आङो आयदाया जाहैबाय नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे फिथाइ फोर नङा होमबा नोंथां फिथाइफोर मोननाय आरो बेफोरजों बोरै रां खामायो जोंनि आइजो फोरा बा जोंनि मानसिफोरा बेनि सायावहाय एसे सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन
औ अब्ला
औ अब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नामा नोंथां औ औ ओ जागायजागोन नोंथां ओ बिदिब्ला आंनो जागायसै ओ
फिथाइ सामथाइ होनोबाथ' बियो मोनसे जोंनि मा जोंनि बर'फोरनि मोनसे खान्थिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जाग्रा बेसादनो होनना बुंनांगोन जों नों थां नङा होमबा औ नोंथां हागोन औ ओ आरो जोंहा मानि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोबां रोखोम नि फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै ओ खान्थाल दैज्लांनि समाव खान्थाल थाइजौ लिसु आरो जों मेसें बोथोराव जेब्ला जों माइया मोनो अब्ला जों बे समाव मा मोनो जुमब्रा फिथाइनो बायदि बायदि आरोखि आरो लोगोसे जोंहा मोनो जाहैबाय ओ जोंहा मोनो लेरख' फिथाइ गुबुन गुबुन जायगाव बेखौ लेथुखुबो होननानै बुंनाय जायो नुवा होमबा नोंथां औ औ आरो जोंहा मोनबावो जाबाय सुफारि फि थाइ बिनिफ्राय आरो जोंहा बैग्रि फिथाइ मोनबावो मेसें बोथोराव जों बेफोरबायाददि फिथाइफोरखौ जों मोनना मोननो हायो आरोखि नों थां औ दा फिथाइ-सामथाइ जानाया जोंनि बर'फोरनि खान्थिजों माबोरै सोमोन्दो दं होननानै बुङोब्ला ओ जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो बा दैज्लां मे दैज्लां बोथोरनि जुन जुन दानावहाय जेब्ला मोनसे जोंहा मोनसे खान्थि दं नोंथां जायखौ होनो जाहैबाय आमसिसुवा नङा होमबा नोंथां। औ बे मानि आमसिसायाव गामिनि मानसिफ्रा गोदोनि समाव ज' ज' ओंखारलायनानै गामिनि लामाफोरखौ मा एवस्रांनानै सिखाव गय लानानै खदाल लानानै माबाफोरखौ फोसाबनाय जायोमोन आरोखि नोंथां आरो जेब्ला फोसाबखाङो अब्लानो मानि जायनावहाय थाइजौ दं बे थाइजौ लाबोसै जायनाव खान्थाल दं बे खान्थाल लाबोसै जायनाव आनारस दं बे आनारस लाबोसै बेफोरबायदि बिदिनो लाबोहोलायनानै ज' ज' खामानि मावलायखांनानै जालायनायखौ जों नुयोमोन आरो नोंथां। औ औ औ नांगौ नाथाय दा जों बेफोरखौ बिराद खम नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां। गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौ माने गोबांहालागै जों नुनो मोननाय जायोमोन औ नाथाय दाबो जों गुबुन गामि ओनसोलफ्राव माने जायगा जायगा जों बेफोरखौ नुनो हायो आरोखि नोंथां औ बेफोरबाददि जोंहा माखासे खान्थिफोर दं नङा होनमा नोंथां। औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो आंहा आरो जोंहा दङ जाहैबाय जुमब्रा फिथाइ। औ जुमब्रा फिथाइ जुमब्रा फिथाइयाबो जोंनि मोनसे जोंनि बर'फोरनि मोनसे बा जोंनि आसामनि मोनसे खान्थिजों सोमोन्दो गोनां बा सोमोन दो थायो होननानै जों बुंजायो आरोखि नोंथां। जु-जुमब्रा फिथाइखौ जों माब्ला जायो होनबा बिस्कर्मा फुजा जायागौ मानि जों जानायखौ नुनो मोना नङा होनबा नों थां औ औ औ गोबां मानसि फ्रानो जों माने बिस्कर्मा जायागौमानि जों बेखौ जानो जाया आरोखि बांसिनानो ना उ जेब्ला बिशस्वकर्मा फुजा होखांगोन अब्लासो जों आरामनो लगाय नानै फानलु, संख्रि होलायनानै जों हानानै जालायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ आरो बे जुमब्रा फि थायखौनो जों गोदोनि समाव मा बल बायनो हायि बा बल गैयै समाव ओरै खावख्लाब ओरै खावख्लाब हास' हाखालायनानै बल बो जोयोमोन आरोखि नोंथां ओम औ औ दा आरो बेफोरबायदि थाइजौ, खान्थाल बा लिसुफोरखौ फाननानैनो माने जोंनि जोंनि गोबां बर' आइजोफ्रा गावनि न'खरखौ बा गावनि ओ फिसाफोरखौ फोरोंनायावहाय मानि हेफाजाब बा मदद खालामनो हानायखौबा फिसाफोरखौ फोरोंनायावहाय माने दावगालांनायाव ओ जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि फि थाइ-सामथायाइफ्रा ओरैनो न'आव थालाबायोमोन माने जानो थाखायल' नाथाय दा बेफोरखौ जों कमारसियेल बिथिङावबो जों गायनाय नुनो मोनसै। ओ जेरैहाय बिदिनो जोंहा दा मा मा बैग्रि बिलाथि गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ दा बेफोरखौ जोंङो जायगा जायगा बेलि बिलाथि गायनानै जों मान फाननाय बाजा राव फानहैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां। आरो जोंहा मा नुबावो थाइजौ फिथाइफोर थाइजौ फिथाइफ्राबो दाना बार' मास मोनग्रा जों बेखौ गायसै आरोखि नाथाय गोदोनि समाव जों बेफोरखौ गायनो रोङामोन। औ दानि थाइजौ फिथाइफ्रा मा गाहाय गाहाय मान सिजों समान समानावनो थायग्रा जों बेफोरखौ गायसै जेरैहाय थाम बोसोर नै बोसोर बारबाथाय माने बियो खाजानाय जायो आरो बा फिथाइ थाहैनाय जायो आरोखि नोंथां। जों बेखौ बोसोराव जों मा खेबथाम खानो हायो होननानै जों मोनथियोबा जों ओ नुयो आरोखि नोंथां। औ दा बेफोरबादिखौ जों माने ओ बोसो माने जों। फाननानै माने गावनि न'खरफोरखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथिजों बा नोंथांनि ओनस सोला बबे बबे फिथाइफोरखौ मोननाय जायो बा जानाय जायो बेफोरखौ माबोरै जायो आरो। बेफोरखौ बो मा फाननानै जोंनि मा। रायजो राजाफ्रा माबायदि रां खामायनो हायो बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ नोंथां। नोंथाङानो माखासे फिथाइफोरनि मुंखौ बुंलांखाबाय आरो जोंनि फिथाइफोरखौ फानना
औ-औ-औ नंगौ-नंगौ।
नो आङो मोनसे फिथाइनि मुंखौ बुंनो सानदों आरो नोंथां बे जाहैबाय ओ मा
औ लेमन औ-औ-औ नंगौ-नंगौ।
औ आरो बे फिथाइया बुङोबा जोंनि आसामनिनो मोनसे ओ जाथिय'।
औ औ नंगौ औ।
जायो आसाम लेमन जायखौ जों बुङो।
औ नंगौ-नंगौ थारैनो बे आसाम लना बुंनो थाङोब्ला जोंनि बद'लेण ओनोलाव औ-औ। बा जोंनि आसाम ओनसोलाव औ-औ गोबां बिबांनि मा गोबां जायगायावनो जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ।
दा बेफोरो जोंनियाव गोबां माने ओ फिथाइ थाय।
फिथाइ थायनाय औ बा गोबां गिदिर-गिदिर औ बागान खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो औ नोंगौ थारैनो जाय।
फोरा गोबां जायगाफोरावहाय बो लांनाय नुनो मोनो जेरै- नङा होमबा दुबाइ बा बेलेग-बेलेग कान्ट्रिफोराव बेलेग-बेलेग स्टेटफोराव जोंनि साखाथियाव थानाय जेनेबा भुटान।
औ-औ नोंगौ-नोंगौ औ-औ। राज्योफोरावबो जोंनि आसाम लेमननखौहाय लांनाय जायो आरो उम-उम बे आसाम लेमननखौ गुबु
सुबुंफोरा बा गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा नुबानो सिनायखायोखि बेयो आसामनि फिथाइ होननानै।
औ नंगौ-नंगौ थारैनो औ। गोरा जाखायो आरो नोंथ औ-औ दस्रा बे जेरै- खारजिफ्रा औ गिदिर-गिदिर जायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ-नंगौ।
माने आलदा जाखायो आरो जोंनि आसामनि लेमना सेरे-सेरे मोजां।
सेरे-सेरे उम-उम जंब्लिद-जंब्लिद उम माने नायथाव नायथाव जायो आरो औ नोंगौ साइस गोनां जायो आरो औ।
जेब्ला जों बे लिबुखौ जायो खाखिजिखौ जायो अब्ला जों आलदा रोखोमनि टेस्ट मोनखायो आरो आस साम लेमनखौ नोंथां आरो बुंनो थाङोबा जोंनियाव माखासे फिथाइफोर मोनबावो जेरै गय बिफांफोराव जे जों गायो नङा होमबा नोंथां गयनि सिं सिङाव। बारियाव जेरै- बेफोरो जाहैबाय जेनेबा आनारस, होनना बुङो जोंखौ हम होमबा नोंथां? जायखौ जों इंलिसाव होनो रिं बा रैमाल मा-मा होनो नङा फाइनाफोल होनो नङा होमबा नोंथां बर'आव रैमालि। होननानै बुङो। दा बेफोर फिथाइफोरखौ जोंनियाव मोननाय जायो दा नोंथां बुंनो थाङोब्ला नैबे ओ जुन। आरो जुलाइ दानाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल लाव बा जोंनि आसाम ओनसोलाव सारा जायगायावनो नोङो थाङोबा नुनो मोनगोन नोंथां जेेरावबो नोङो। रैमालि बा फाइनाफोलखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां आनारसखौहाय। माने बाजार-बाजार बा जोंनि आइजोफोरा बे आनारसखौ। फाननायखौ गोबां नुनो मोनगोन नोंथां आरो नोंथाङाथ' लेरख'नि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा नोंथां। लिरख'आआबो नों गोबां जोंनि जायगायाव नुनो मोनो दा नै जुन जुलाइ बे समावहाय जों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव लिरग' फिथाइखौ मोननो थाङो आरो नोंथां बेफोरखौबो फाननानै जोंनि आइजोफोरा गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां आरो बेफोर फिथाइफोरा गुबुन-गुबुन बुन रायजोआवबो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। आरो जेरै- बुंनो थाङोबा नोंथां ओ-ओ लिसुनि बाथ्राखौनो बुं नङा होमबा नोंथां। लिसुआबो ओ जोंनि आसामाव गोबां जायगायावनो नुनो मोनो आरो न'खर न'खर बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो नुनो मोनो नङा होमबा। न'खरसेयावनो जेरै फांनै, फांथाम, फांब्रै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनो जोंनि न'आवबो फांब्रै फांबासोखौ जों नुनो नुनो मोनो नोंथां। बेफोर लिसुफोरखौ जोङो मा खालामो बाजारफोराव फानो आरो दा बावैसो नोंथां आसामनिफाय नङा होमबा, आसामनिफाय बिब ओ बे ओ मा होनोमोनलाय बिखौ? ओ लिसुआ दुबायावबो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। जायखौ जों इउ ए इ होना बुङो नङा होमबा नोंथां। बे कान्ट्रियावबो थांदों आरो जोंनिफाय आसामनिफाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। आरो दंबावो गोबां फिथाइफोर जेरै जोंनियावबो जेरै दस्रा स्टितेट आव बा दस्रा रायजोयाव जेरै ओ आ ओ थाइजौफोरखौ मोनो नङा होमबा नों थां खान्थालफोरखौ मोनो थिग बेबायदिनो जोंनियावबो गोबां थाइजौफोर खान्थालफोरखौ न'खर न'खर नुनो मोनो नोंथां आरो दिनैनि दिनाव ओरैबा बादि जाबाय मानसिफोरा थाइजौ खान्थालफोरखौ ओ कमारसियेल लेभेलाव जायखौ होनो जों बिजनेस लाइनावहाय ओ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां। फांसे फांनैल' नङा एक बिगा, दुइ बिगा, तिन बिगा, सारि बिगा बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां आरो बेफोर थाइजौफोरा गोबां गिदिर गिदिर जाया नोंथां माने फिसा फिसा जायो आरो। फिसा फिसा जेनेबा मानसिजों समान समान आरो बेफो फोरावनो गोबां बिबांनि फिथाइ थनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। आरो बिफोर फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै जोंनि मानसिफोरा गोबां रां आरजिनो हायो। जोंनि आइजोफोरानो हक बा न'खरफोरानो हक न'खरफोरा रां आरजिनानै गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो हायो न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो नोंथां दिनैनि दिनाव जोंनि मानसिफोरा माखासे आदब खायदाफोरखौ जाय दिनै नि मुगाजों खारफानानै माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसो लाथ' थारैनो मुंदांखाखा आरो जोंनि हाफोरा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि हाफोरा गासिबो फिथाइ सामथाइनि थाखाय यो ओ मिलायजोबो बा गायबानो थाङो होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बांद्राय गुदुंबो जाया बांद्राय गुसुबो जाया